औ, औ। औ खोनादों दे।
औ, नोंथाङा सम दंना?
औ दङ दे।
औ, दे बिदिब्ला, जुदि नोंथाङा सम दङब्ला नोंथांजों दिनै मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो होननानै। नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन।
औ।
औ, नोंथां आयदायानो जाहैबाय माने बैसागो आयदानि सायाव नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै हरनाय जादों। खोनादों ना?
औ, औ खोनादों दे।
औ बिदिब्ला नों नोंथाङाबो जा मिथिगौ बिदिनो बैसागो फोरबो बा बैसागोनि सायाव एसे बुंथिनानै होदो आरो आंबो जा मिथिगौ बेखौ फोरमायना होनोसै नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां आं जानायसै
औ दे जाबाय दे
औ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबोथ' मोनथि खायो जिहेथु जोंहा बैसागो फोरबोखौ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बे फोरबोखौ फालिबोखादों रंज बोखादों थिग बिदिनो जोङो बर'फोरा बैसागुखौ मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो बा मोननै रोखोमाव रंजानाय जायो आरो ना
औ औ
जेरैहाय बैसागोआथ' बिदिनो मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागुआव फालिनाय जायो जोङो ना नोंथां बिदिनो मोस औ औ बिदिनो मोसौ बैसागुखौ माब्ला फालिनाय जायो आरो माबोरै फालिनाय जायो होनोब्ला ब्लाथ नोंथां मोसौ खौ जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां जेहेथु सै नि जोबथा औ सैथ' दाननि जोबथा सानखालि जोङो माने मोसौ खौ थुखैनो थाखाय माने बेनि सानसे आगोलावनो जोङो थुखैनायाव नांनाय मुवा बेसाद जेरैहाय दिगिलिलाव- थि ओमफफ्राय लाव बिदिनो फान्थाव आरो मोखोन औ बायदिफोरखौ जोङो सानसेयावनो माने बुथुम जोबना लाखानाय जायो आरो सानसे आगोल बिदिनो बुथुम खांना लानानै जेब्ला अखानाय औ जेब्ला अखानाय
औ औ
हेल' नोंथां औ बिदिनो जोङो औ औ अखानाय होयै माने जोङो बिदिनो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय माने फुङावहाय जोङो
औ औ खोनादों
लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ
खालामना लाबाय जोङो बिदिनो सासे सिगां जगार खालामना लाबाय आरोना ओमफफ्राय बिदि बेनि उनाव जोङो बिदिनो जेब्ला मोसौ थुखैनायनि सम जायो होनब्ला जोङो बिनाव फुङावनो सिखारनानै बेफोरखौ जगार लाबोनाय जेरै जोङो माला बानायनाय बा माला सुनाय सुनो थाखाय जोङो इफोरखौ हाना लाबोबाय बिदिनो फिसा फि फिसा हाना लाबाय औ ओमफ्राय इदिना
माला बानायनानै जोङो बेखौ हानायनि उनावहाय जोङो बिदिनो माला ओ सुनाय जायो बिदिनो माला सुनानै जोङो बेखौ मोसौ गलियाव हाय आरो बिनि उनाव हाय बाथौआव इसिङाव बारान्दायाव बायदियाव आलायना दोननाय जायो औ बेखौ आलायखांनायनि उनावहाय जोङो माने मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो मोसौ न'नि खाफालाव माने फोथा गोसोम फोननाय जायोना बेखौ माने हांगार औ माने सारायनि बा खान्थानि बिदि हांगार थालानि हांगारजों माने थाव गुबैजोंल' थगायनानै जोंङो बेखौ मोसौनि खाफालाव फोथा होनानै जोंङो बेखौ माबानाय जायो आरो ना नों
औ औ मोदोमावबो फोननाय जायो
औ औ बिदिनो जेब्ला बेखौ फोनगोन फोननानै बिदिनो खाफालाव फोथा होनायनि उनावहाय जोंङो माने मोसौखौ बिदिनो थुखैनो थाखाय जोंङो बायजोआव बा बाहेराव लाना थांनाय जायो।
ओंग।
बिदिनो फोथाराव बिदिनो दैमा बा बिलो बायदिसि फुख्रि थिंगजाय। लाना थांबाय लाना थांनायनि उनावहाय जोंङो माने। गिबियावनो जोंङो मा होनो दैमासिम मोनहैनानै जोंङो माने खायसे खायसे। माने फुजा होग्रोनाय जायोना नोंथां? बिदिनो मोसौ थुखैनायनि औ। आगोलाव बिनो फुा होनानै बिदिनो जोंङो मोसौखौ दिगिलि लावथि जों। ब्रुज्राव बुज्राव नानै बिदिनो हाना लानाय! बायदिसिना लाव फान्थावफोरखौ जोंङो माने मोसौनि मोदोमाव। सारै सारै होनानै माने। जोंङो मोनसे मेथाइ खननाय जायो आरो ना। नोंथां मोसौ थुखैनायाव। औ नोंथां बे मेथाइयानो जाहैबाय जोंङो औ देलाय नोंथां बुंलाय मेथाइ!
औव बे मेथाइआनो जाहैबाय। ओमफ्राय बिदिनो गोदोनिफ्रायनो बे सल' मेथाइखौनो खननाय जादों नालाय। बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर देरलांबाय था मेथाइ इदि मेथाइ थाइमोन। दंमोन ना? औ औ।
औ बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन गोलाव गिदिर। हालुवा गेदेर बेफोरबादि मेथाइखौ माने मोसौ थुखैनायाव माने बुज्राव बुज्राव खननो। बिदिनो खनलांबाय थानाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जेब्ला खननानै। ओम बिदिनो थुखैखांगोन अब्लाथाय! जोंङो माने मोसौखौ फोथारावहाय बिदिनो गांसो जानो थाखाय खावलायनाय जायो। उदाङै हगारना होनाय जायो आरोना नोंथां जेब्ला बिदिनो। उदांङै हगारना होगोन अब्लाथाय माने फोथाराव हगारना होखांनायनि उनावहाय जोंङो बेखौ। माने बिदिनो गांसो जानो। थाखाय सानसे बेखौ हगारना होनानै जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्लाथाय बे। औ जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला बेखौ माने मोसौखौ जोंङो गलियाव माने लाना फैनाय जायो बिदिनो लाना फैनानै मोनाबिलि समाव मोसौ। मोसौ गलिखौ बिदिनो साफायै साखोन सिखोन लाखिनाय जायो। सिनानै बा सिबनानै बिदिनो लिरस्रां आरो। सारां खालामनानै बेवहाय जोंङो आलारि बाथि सावनानै बिदिनो मोसोवखौव। फागाजों खानाय जायो।
औव जायोथ'आरो ओं।
बिदिनो जेब्ला जोंङो मोसौखौ गोदान फाखााजों खानानै बिदिनो जोंङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि। मोसौ बैसागु खौ गाजा गोमजायै गारहरनाय जायो आरो नोंथां। औ बिदिनो बे सानखालिनो आरो जोंनि बर'फोरा मोनसे नेमखान्थि। थि दंङ जे बेवहाय मा होनो बे मोसौ थुखैनाय सानखालिलायनो जोंङो।
औ
गोखा गोखै खोनादोंना नोंथाङा? मैगं थाइसे बेखौ बेदरजोंबो जानाय जायो बिदिनो ओरैनो गोजाबो जानाय जायो। औ बेखौ माने जोंङो जानानै माने। गोखा गोखै मैगं होनब्लाथ' जोंहा जेरै नोरसिं बिदिनो जारि बायदिसिना। फुंखा थालिर गस्ला बेफोरखौनो होननाय जायो। माने जोङो अमा बेदरजों बिदिनो। ब्रयलार दाउजों औ बायदिजों माने। संनानै बा एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जायोब्लालायनो जोंहा। माने देहायाव सानाय सुनाय बायदिसिना बेराम आजार नौ। ख्रेबनो हाया बा जानो हाया होननानै बेखौ जों माने बोस। इसोर गोदाननि मुङावहाय जानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
आरो बेनि अखानायैहाय जेब्ला से बैसाग दाननि से खालार जायो अब्लाथाय माने जोंनि बर'फोरा ओ माने बे सानखालि मा होनो जोङो गासैबो सुबुंफोरानो दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि सावना बाथौआवहाय आलारि बाथ थि सावनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै बोर लायो बि बिदिनो उन गेदेरा उन्दैखौ मान बिदिनो अननाय होबाय औ बिदिनो माने गामिसेयै बा रायजो राजायै बिदिनो माने बारहोहर हरनाय जायो आरो से खालारखौ आरो बिनि अखानायैनिफ्राय बिदिनो जोंनिया मानसि बैसागुआ जागायजेनो आरो बे माने नैथि साननिफ्राय जोंना गुबै बैसागु होननानै हमनाय जायो आरो ना नोंथां।
नोंगौ
बिदिनो जोङो बैसागुखौ ओ बे नै दान खालि ओ नै खालार खालि जोङो माने
औ औ औ बिदिन ओ नै खालारनिफ्राय जोङो मोसा जायो आरो
औ औ बिदिनो औ गुबुन गामियाव जोङो मागिनानै मोसानाय जायो जेरै बिदिनो मागिनायाव जोंनो माइरं खायसेया माइरं खायसेया फैसा बायदिसिना हरनाय जायो औ बिदिनो जेब्ला जोङो उम बिदिनो मोसा मोसा थांनानै बिदिनो गामिसेयै मोसालांजोबो बिदिनो जेब्ला गामि गुबुनाव मोसे जाहैनानै जोङो जा माइरं बिदिनो ओ फैसा बायदिसिना मोनबोयोना नोंथां औ बेफोरखौ माने जोङो लाबोनानै गामिनि ओ गामियाव माने ज' दोनफैनाय जायो बिदिनो जोङो मोसानायाव जोंहा हिनजावफोरा ओ गोनांथि बा नांनाय मुवा बेसादखौथ' नोंथाङा मिथि गाननाय जोमनायाव बाहायनाय
बिदिनो जोंना हिनजावफोरा माने ए आइजो माने इदिनो औ औ खोनादों ना
औ औ जेनेबा हिनजावफोरनि गाननाय औ होनोब्लाथ' जोङो गोमो बिदि गोदान दखना बिदिनो रेगे रेगां फास्रा आरो बे आर'नाइ जे थायो जोंहा बर'नि औ ओमफ्राय बिदिनो ओ बर'नि सिनायथि जोंहा नेरसोनफोर आगर फोर एरनाय थायो जेरै दिंखिया आगर औ हाजो आगर औ फुरागान बिदिनो थाइगिर बिबार औ बायदिसिना आगरफोर थायो बेजों माने जोंहा बैसागु रंजानो थाङो आरोना आरो बिदिनो हौवाफोरनि बेलायावहाय जोंहा गामसा
मजा गोथां खायफाया ओ गुफ बिन्ज नङाबा गस्ला गानो आरोना ओमफ्राय आर'नाइ फालि आरो दानाथ' कटबो ओंखारबाय माबानि
आरो जोङो दामनाय देनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै जोंनि बर'फोरनि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना आरो जाबस्रिं थरखा बायदियाबोथ' थाखा जोंहा बेफोरखौ माने बैसागुआव मा माने जोंहा मोसानायजोंल' जाया नोंथां मानो होन दा बेवहाय बैसागुआव उम दामनाय देनाय रोजाबनाय मोसानाय बे फोर गासैबो लोगो नांनानैसो माने मोसानाया जायो आरो ना नोंथां आरो दामनानै ल' जाया बेवहाय माने मेथाइ रोजाबनाय मेथाइ खनग्रा थानांगोन बिदिनो औ बैसागुआवहाय जोङो बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनाय मेथाइ बोराय बुरै एदावलायनाय बिबाजै बिबनां औ बिदिनो गोबां ओ गोबां मेथाइ दङ जोंहा। बिदिनो गोदान मेथाइ गोजाम मेथाइ बायदिसिना मे थाइखौबो जोङो माने बिदिनो जंखायलायनानै जोङो माने बैसागुखौ बिदिनो स्नि सान मोसानानै जोंहा बारहो हरनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बैसागो मोसाफेरबायना?
मोसाबाय दे आंबो मोसायो बोसोरफ्रोमबो मोसायो आङो बिदिनो जोंनियालाय सेंग्रा सिख्लाया
बे बिदिनो बैसागो मोसानायावबो बिदिनो गोबां रंजानाय जायो आरो गुबुन गामियावबो मोसाहैफेर
औ औ जोंनाथ' ओ मोसानाय जायो। जोंनिया इदिनो गुबुन गामियावबो जोङो मोसानो थाङो मानो होनबा जोङो ओ ओ सातदिनखौ जोङो मोसाखायो नालाय।
औ औ माने गाजा गोमजायै जों हगारनाय जायो औ गा मियाव गामिनि अनगायैबो जों माने
औ औ गामि बेलेग गामियावबो मोसानो थाङो जोङो माइक थाङो बिदिनो जोङो बैसागुखौ बिदिनो रंजा गानजा बिदिनो हगार हरो आरो। खोनादों नोंथाङा उम।
औ औ खोनादों नोंथां।
अ अ। बिदिनो जोंनिया ओ ओ मा होनो बैसागुखौ बिदिनो मोस सानानै रंजानानै ओ हगारनाय जायो आरोना खुसियैनो जोङो।
औ औ नंगौ नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां जोंनि थिंजायबो बैसागुखौहाय बेफोरबायदिनो जेनेबा स्नि सानसिम हालागैनो रंजानाय जायो बि दिनो जोङो गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ज' ज'यै ओंखारलायनाय जायो बिदिनो ज'यै ओं खारलायनानैहाय गुबुन गामियावहाय मोसानो थांनाय जायो। बिदिनो जयै मो सानो थाङो आरो जयैनो फैफिनो आरो बिदिनो जेब्लासिम मोसानानै ओ गामिसिम मोसायो अब्लाथाय बेनि उनाव जोबथा मोसाखांनायनि उनावहाय जा मोसानानै जा मोनबोनाय अनथोब जायखौ होनो ना जोङो माइरं रां बा बेफोरखौ जोङो माने ओ जोबथा ओ जिहेथु जोंनि बैसागु जोब बाय जोबनायनि उनावहाय गासैनिबो सम मिलायनाय मथेैहाय जोङो नायनानै माने लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो ना मानसि नोंथां पेकनिक जायखौ बुङो खाना जानाय औ बेवहाय माने जों नि बर'फोरनि खाना जानाय होनोबाथ' नोंथाङा मिथिखायो जेरै जोंनि बर'फोरा ओ जौनि फुख्रि बेदरनि आलि बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा होननाय दंखायो जेरै हायो जोङो माने खाना जानाय होनोब्ला जोंहा बेवहाय ओंखाम ओंख्रैल'जानाय जाया बेवहाय जोंहा बेदर थागोन दाव बेदर ना बेदर थाखागोनानो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औ जौ गोरान जौगिसि बायदिसिना माने थायो आरो नोंथां बेफोरखौ माने जोङो ओ बैसागोनि मुङाव बा गोदान बोसोरनि मुङाव माने रंजानायजों लोगोसे बेखौबो माने जोङो ओ लोंफानाय